ओ खोनादोंना खोनादोंना? औ। नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
औ नोंथां दा आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ नोंथांखौ माने आङो ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ।
औ। ओ जोंना आयदायानो जाहैबाय माने मागो जोंना ओ बर' सुबुंफोराहाय मागोखौ मा बायदि माने फालियो बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमाय नानै होदो।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर' हारियावथ' गोबां रोखोमनि फोरबोफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै बायदिहाय दङो ओ खेराइ फोरबो, बैसागु फोरबो, मागो फोरबो काति गासा फोरबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ फोरबोफोरखौ जोङो गाजा गोमजायैनो खुंबोनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावनो जोङो ओ मख'जाथाव थावै खुंबावनो हायो जे मागो बोथोर ओ मागो ओ मागो फोरबोखौबो जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोराबो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि रंजाथाइजोंहाय खुंनायखौ जों नुनो मोनो। बे मागो फोरबोआवहाय जों गोबां रोखोमनि जानाय जामुंफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो फिथा सौराय देनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदोंबा आथिखालावबो बेखौहाय ओ खुंबोबाय दं ओ जोंनि बर' हा- हा-हारि हारियावहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाफोरखौ जों जानायखौ खौ नुनो मोनो जेरै बादिहाय सिथाव फिथा, लारु फिथा, हासुं सुं फिथा, एन्थाब फिथा, ओ बेफोरबायदिनो लावदुम फिथा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै मासिफोराहाय गोबां ओ फिथाफोरखौहाय संनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोम नि ओ फालिथाय फोरबोफोरखौबो। जों बैसागु बोथोरावबो फालिनाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो आथिखालाव। खुंनो लायो बा खुंबोबाय थायो ओ बैसागु ओ। मंगल नैथि मंगलबार बारावहाय जोङो बाथौ फुजा खुंनायखौ जोङो। बैसाख ओम मागो बोथोरावहाय नुनाय जायो बे नैथि मंगलबारावहाय। जोङो ओ गामिनि बाथौ। बाथौ फुजाफोरावहाय बा गामिनि बाथौ मन्दिरावहाय फुजा होनायखौ जों गाजा गोमजायै नु। नुनो मोनो आथिखालावहाय नैथि मं। मंगलबारखौहाय ओ सोरखाराबो जा नैथि मंगलबारखौ। खौहाय बर'नि बाथौ सान महरै ओ। गनायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ मागो ओम मा। गो समावहाय जोङो नैथि मंगलबाराव स्कुल बा कलेज बा माबा। माबा माबि अफिसफोरखौबो बन्द' खालामनानै बाथौ फुजानि मु मुङावहाय। ओ फालिथाय महरै फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ गोदो नाथाय बेफोरबायाददि। बे ओ नै मंगलबार बारायखौहाय एसेबां गाजा गोमजायै फालिनायखौ। जों नुनो मोनामोन ओ जोंनि जा गामि गब। फा फोरावहाय ओ बाथौ धोरोमखौ लानानै गोबां रोखोमैनो दावगालांनायखौ जों नु नुनो मोनदों ओ। बेफोरबायदियनो जोंनि नैथि मंगलबार। खौहाय ओ गाजा गोमजायै खुंबोबाय थायोबा बे सानावहाय जोङो गोबां रोखोम। रोखोमनि ओ रंजाथाइ फोरबो महरै ओ बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन। बे बे सानावहाय जोङो गामि गफाफोरावहाय मोसानाय मुसुरनाय बा खेला। जा खालामनायखौबो जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि। जा मागो फोरबो बेफोरखौहाय जोङो जोबोर गाजा गोमजायैहाय। खुंनायखौ जों नुनो मोनो ओ दोनि। सम गोदोनि सानाव समावहाय जोङो मागो फोरबो खुंनायाव। ओ गिबि सानावहाय ओ भेलागुर सावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। बेनि उनावहाय जोङो दुगैस्रां जोबस्रां खालामनानैहाय गामि गामि फिथा मागिथिंनायखौबो जों। जों नुनो मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालाव समजों। गोरोबफानायजों लोगोसे बेफोरखौ एसे एनैब्लाबो। जों खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायादियैनो जोङो। मागो बोथोराव बा मागो फोरबोखौहाय ओ गामि गामि गोबां। रंजा बाजायै खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों बा गामिनि बाय बाहागि आलासि। उलासि न'खरनि बाय बाहागिफोरजोंहायबो। थिसे ओंखाम जानानै खाना जानायखौबो जों नुनो मोनो ओ बैसागु मागो बो। बि होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि लोंग्रा जौफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनो। जोंनि बर'। न'खर न'खरहाय जेरैबायदिहाय माइब्रा माइरंनि जोमाय बा। जोमाय गिसि जोमाय गोरान ओ अमाजोंहाय जोङो बेफोरखौ। बेखौ खाना महरै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ मागो फोरबोखौहाय। जोङो जोबोर गाजा गोमजायै ओ एंगारनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि जा मागो। फोरबो बेवहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ फुजाफोर फालिनायखौ। जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो रुंसारि जानाय गावनि न'खरनि रं जानाय जा गोथैसोफोरखौबो बावनो थाखाय जोङो फिथा फिथा सौराय लानानै बा जौफोरखौ बावनायखौ जों नुनो मोनो। बेदर बावनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो गोबां रोखोमनि फालिथायफोरखौ थ जोंनि बर' हारियावहाय नुनो मोनो ओ जोङो मागो मागो बोथोरावहाय ओ जोंनि उन्दै गिदिर गासैखौबो सनमान होनानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो बा ओ गस्ला ओ गामसा होनानैहाय जोङो ओ बावथाय बावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदियैनो जों गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै बा ओ न'खर एना एनि गैयालाबसिनो खाना जालायनायफोरखौबो जों नुनो मोनगोन जोंनि गामि ग पाफोरावबोहाय। ओ बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो बा हारि हारिसाफोरखौबो जोङो मागो फोर्बोखौ गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मागो फोर्बो खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथां।
औ हागोन नोंथां। जेरै जोंना ओ नोंथाङा जे दानि बुंलांनाय बाय दिनो जोंनाबो बिदिनो एखे रोखोमै मागो फोर्बोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना मागो मागो फोर्बो होननानै बुङोब्ला गोबां फिथा सौराय जानाय एबा खाना जालायनाय माने ओ सान होननानै बा बोथोर होननानै जों बुंनो हायो। ओ जेरै जोंना मागो बोथोर सफैब्ला जेरै जोंना ओ मागोनि थाखाय फिनानै दोनखानाय अमा बेफोरखौ जोंना बुथारनानै बिदिनो ओ रानलायनानै एबा बेफार खालामनानै बा एबा बायनानै जोंना ओ खाना जालायलायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। ओ थिग बेबाय दिनो जोंना ओ गामि गपाफोरावहाय मागो बोथोरनि थाखाय बिदिनो फिनानै अमा फिनानै दोनखायो अमा। आरो बिदिनो जोंना ओ न'खरनि न'खरल' नङा जोंना बिदिनो जेरै ज' ज' गामिनि ओ हिनजाव एबा आइजोफोरा माने जमा जमा लोगो लालायना जोंना अमा आदि होनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा बेफोरनि खाना जानायनि अनगायैबो माने गोबां बिदिनो फिथा सौराय जानाय जायो आरो खुमनि फिथा सावनाय जायो नोंथाङा बुंलां खानाय बायदिनो। ओ गोबां बायदि बायदि रोखोमनि माने फिथा बानायो आरो जोंना बर' सुबुंफोराहाय। आरो जोंना ओ बिदिनो ओ आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदि बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनला न ङा होमब्ला नोंथां। ओ गोदोनि दिनावसो जोंना ओ गोबां बानायोमोन गोबां बानायनानै सावोमोन। ओ नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय जोंना बेलागुर इखौ बानाय बांला आरो बानायब्लाबो माने खोब खम बानायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना ओ गोदोनि दिनाव ओ गोबां सुबुंफोरानो एबा ओ गासै गामियावनो माने बिदिनो ओ गोबां माने गेदेर गेदेर बेलागुरै बानायनानै बेवहायनो माने जोंनाय ओ बेलागुरै साव गोन जायगायाव माने जोंना ओ आराम माने गोसो गो थारै एबा स्र स्रिं दुगैनानै थांनानै जोङो ओ खुलुमनानै बिदिनो ओ धुुबधुना सावलायनानै माने बेखौ जोङो गोदोनि दिनावहाय माने बिदिनो लगायनानै होयो मोन आरो नोंथां एबा सावोमोन। ओ आथिखालनि मुगायावाथ' जोंना बिफोरबादि गैला औ ओ बिदिनो जोंना ओ फिथा सौराय जानाय होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै उ थावनि सिथाव ओ जोंना थावनि सिथावखौ बानायनो थाखाय जेरै जोंना ओ माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो। आरो बिदिनो ओ फिथा लावदुम होननानै बुङोब्ला जोंना ओ माथानि माइरं गोनांथि जायो। आरो बिदिनो ओ सिबिं ओ माथानि माइरंआवबो जोंना बिदिनो ओ फिथा लावदुम जायखौ बुङो बे फिथा लावदुमा जोंहा सिबिं ए बा नालेंखर एबा बिदिनो ओ मेथाय बिदिनो मेथायनि ओ जे जै मेथाइ लारु होननानै बुंनो हायो। ओ मेथाइ गुरु जोङो बेखौबो माने ओ होनो हायो आरो जोंना। आरो जोंना एनथाब एन्थाबावबोथ' जोंना माइब्रानिफ्रायनो जायो। माइब्रा माने एनथाबबावो जोंना ओ खौनो होनो हायो जेरै सिबिं ओ बिदिनो नालेंख माने थरायनानै होयोब्लाबो जोंना मोजां जायो। आरो नोंथां बिदिनो जोंना बायदि रोखोमनि औ बर'फोरा माने बायदि रोखोमनि फिथा बानायो बानायनानै जोंना बिदिनो आथिखालावथ' जोंना मागि गिनो फैला न'खर न'खरनो माने ओ गोबां फिथा सौराय बानायनानै जाखायो गोदोनि दिनावसो जोंना बिदि फिथा मागिनाय फैनायखौ जों नुनो मोनोमोन बिदिनो ओ फिथा मागि मागियाब्लाबो जोंना आथिखालाव जोंना बिदिनो बिनि न'खर बिनि नखर माने साहा लों हैलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना औ बिदिनो जोंना ओ मा गो बोथोरावहाय आलासि जालायलायनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै जोंना मा गो बोथोर सफैब्ला एबा मागोनि सम जायोब्ला जोंना आ आलासि फैनायबा एबा बिदिनो खा जालायनाय बिदिनो गुबुन माने गुबुन न'खरनियाव थांनानै बिदिनो ओ ओंखा ओंखाम जाहैनाय बेफोरदि माने जायो आरो जोंनिया नोंथां ओ बिदिनो माने मागो बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंना ओ गोबां माने ओ रंजाथावना मा रंजाथाव खना सान होननानै बुंनो हायो जेरै नोंथाङा दानि बुंदोंमोन ओ नैथि मं नैथि मंगलबार होननानै जेरै नैथि मंगलबारखौबो जोंहा ओ फालियो ओ जेन बर'फोरनि मोनसे धोरोम बाथौ धोरोम नालाय जोंना बिदिनो ओ नैथि मंगलबार सानखौबो जोंना ओ मागो बोथोरावनो फालिनाय जायो ओ बिदिनो जोंना ओ बर' सुबुंफोरा गोबां माने ओ मागो सानाव गोबां बिदिनो खेला दुला होननानैबो माने जोंना बिदिनो गथ'फोरनि रोंगौथिखौ नायनाय जायो। ओ जेरै जोंना ओ खेला खेला होयोब्लासो जोंना गथ'फोरा आं हालाहाय